खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां
नोंथां खोनाबाय औ खोनादों खोना औ खोनायाखै
औ औ नोंथां मा खालामदों?
आंथ' नैबे सा बे आयदानि सायावनो सावरायनो नागिरदों नों आयदाया मा आयदानि सायाव सावरायगोन।
औ ओ आङो नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथांखौ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां।
औ
औ दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि आबाद मावनायनि सायाव दैज्लां बोथोरावथ' जों औ माइ आबाद माव नङा होमबा नोंथां औ माइ आबादनि सायाव जोङो माइखौ जोङो बोरै गायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ दाथ' दा समाथ' जोंना माइ गायनाय सम बोथोर नङा होमबा। माइ गायनायनि सिगां दुब्लि फोथाराव हालेवनानै माइखौ गायनो थाखाय खोथियाखौ फु होग्रोयो दा खोथियाखौ बोरै खालाम खोथियाखौ जोङो थांनाय बोसोरनि माइखौ दोननानै बे माइखौ सोमनानै जेब्ला खिलियो माइआ माइआ खिलियो माइ खिलिनायनि उनाव बेखौ जोङो आबाद फोथोराव हालौवनानै लाग्रोखायो आबाद फोथोराव हालौवखांनायनि उनाव बेखौ माइ खिलिनायखौ लाना थांनानै माने माइ माइ माइ ओ खोथिया बानायनो थाखाय बेखौ फोनानै दोनहैयो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
फोनाय फोखांनायनि उनाव बेखौ जेब्ला खोथियया जौवबो खोथिया जौखांनायनि उनाव बे खौ जोङो आखाइजों फुयो
नोंगौ
जोंहा थ दासिमबो ओ जों जोंनावथ' दासिमबो गोदान टेक्न'लजि फैयाखै जे मेचनजों फुनो हानाय नङा होमबा नां औ बेखौ जों आखाइजों फुयो नाथाय आखाइजों फुनायनि सिगां जोङो माखासे बेखौ गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोयो
औ
हालेवनानै लाखांनायनि उनाव जेब्ला ओ माइ दुब्लिया मोनो माने गायजानाय अबस्थायाव फैयो ना गायजानाय बायदि जायो होमबा जोङो बे खोथियाखौ फुनानै फुनानै औ फुनानै लांनानै बे आबादथिलियाव गायहैयो आरो माइ मोननो थाखाय औ बे बे बे माइ गायनाया गोदोनिफ्रायनो जोंङो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं नङा होमबा। जोंनि माखासे आबादारि फोरा गोबां बे माइ गायनानैनो माखासे रांखान्थियावबो जौ जौगानो हादों नङा।
औ नंगौ नंगौ औ नोंथांमोननि जा ओ बेबायदिनो माइ आबादखौथ' नोंथांमोनिजाबो मावो नङा होमबा नोंथां?
औ मावो
गौ बेबायदिनो माइ आबादखौ जों गासैबो बर' समास गासैबो ओ हरिनि सुबुंखौनो जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा उम ओ अन नंगौ बेबायदिनो माइ आ माइ आबाद मावनानै जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ जिउ खुबा खुंबोगासिनो दङ नङा होमबा नोंथां। औ बेबायदिनो औ माइ आबाद होनोबा जोङो उम मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आबाद ओ बेबायदिनो जोङो माइ माइ आबाद होनोबाथाय माइ आबादखौ जोङो दै दैज्लां बोथोराव गायो नङा होमबा नोंथां। ओ बेे औ बेबायदिनो नोंथांमोननि जा मा मा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मा मा। उम मुंनि माइ आबाद मावो औ नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
जित रनजित माइखौ मावो गायो बेजों लोगोसे बिदिनो माखासे फोरबो फोरबोआव माखासे जोंनाथ' दङना मागो फोरबो दङ बैसागो फोरबो दङ। बेफोरबायदि फोरबोआव जानो थाखाय। ओमफ्राय माइब्रा आरो जोसाखौ गायदेरनाय जायो आरो। नाथाय माइब्रा जोसाखौ नोङो। जोंनि गामिनिया माने जाबाय थानो थाखाय फोनाय जाया बेखौ फोरबोआव समाव जानो थाखायल' फोनाय जायो। मोनफ्रोमबो गामिनि मोन मोनफ्रोमबो न'खरानो दासान्दि फोनायखौ जों नुनो मोनला। बिदिनो गामियाव न'खरथाम नखर भकत बैसल' जोंहा माइ आबाद माबा जोसा आबाद आरो माइब्रा आबाद मावनायखौ नुनो मोनसै। ओमफ्राय बिदिनो जायो गामिनि जायो। जायहा जाय न'खराव बे आबादखौ मावाखै बिसोरो बै जाय न'खरा मावदों बेनिफ्राय बे आबादखौ बायनानै बेजोंनो फोरबोखौ फालियो आरो। जेरै मागो बोथोरावहाय पकनिक फिथा बानायो लारु बानायनानै जायो औ।
नंगौ।
गोदोनिफ्रायनो माइ गायनाय होनोबा गोदोहायथ' माइ गायनो थाखाय जोंहा मोनफ्रोमबो बे माखासे मोजां मोजां न'खरावहाय माने दाखोना लानानै रुवाथि लानानै दोनोमोन। दाना आथिखालावथ' जोङो दा होना रुवाथिखौ मोननो थांला।
मोननो थांला औ
आरो गोदोनि समाव माइ दुब्लि फोथारखौ हालेवनो थाखाय जोङो गोदान टेक्न'ल'जि गोदोहाय गैयामोन जेनेबा। ट्रेक्टार गैयामोन मोसौजोंनो हालेवनो आथिखालाव ओंखारबाय बेखौ बुंगासिनो आङो जेनेबा, अ गोदो हाय जेनबा मोसौ मोसौजों हालेवोमोन बयहाबो न'खराव मोसौ हालिसे बा हालिनायै हालिथाम, बिदिनो न'खरनै न'खर बयफ्रोम बयहाबो माने मोसौ थाखायोमोन ना गोदोनि दिनाव, नङाहोमबा? नाथाय दानि जुगाव बेखौबो जोङो नुनो था थांला। खम जालांबाय मानो होनबा माखासे गामि ओनसोल ओथिनसोलाव दासिमबो जोङो मोसौ हालिफोरखौनो नुनो थांला गलिखौनो नुनो थांला नाथाय जायहा दं बिसोराल' दंसै।
नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो ओ गोदोनि‌। फायनो जोंनिया ओ गोदो गोदायथ' जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ। बेबायदिनो हालजों। हालजोंसो एव नङा। होमबा मोसौ मोसौजों हाल एवोमोन। एवनानै जोङो मा ओह माइखौ माइ आबादखौ माइ आबाद मावोमोन आरोना नोंथां। आथिखालाव मां ओ। गोदोनिफ्रायनो उम गोदोनि बायदि ओह गोदोनि बायदिथ' नंला। थिखालाव गोदान आथिखालाव माने। गोदान बिगियानारि जुग स फैबाय नालाय नोंथां गासि जेबो औ। गासैबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजुब बाय बेबायदि दिनो जोङो ओ आथिखालाव जोङो माइ गायनो थाखाय मा टेक्टर। टेक्टर बाहायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो टेक्टर। खौ जोङो ओह तेक तरजों जोङो माखासे माखासे हा। एवनानै खानसेयावनो।
औ औ औ बे गोदोनि गोजाम आदब खायदा जोंङो मोसौजों हालेवबा जोङो सानसेयावनो गोबां। हा हा दब्लाय।
औ एवनो हाया औ आथिखालाव माने जित थामजि बिगासो जोङो मा। सानसेयावनो एवनानै गोदो। ओ बेबायदिनो आबाद मावनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो मा आबा अ आबाद उम बेबायदिनो जि थामजि बिगाजों सानसेयावनो एवनो हायो टेक तरजों बेबायदिनो आथिखालाव। गोबां माइ आबाद खौ ओह गोबां गोबां गुबुन गुबुन ओम जाथिनिबो गायनो हायो नोंथां। आथिखालाव गोबां रोखोमनि माइबो ओंखारबाय गोदान गोदान बेबायदिनो जों बेफोर आबादखौ मावनानैबो जोंनि बर' सु बुंफोरा माजिव ओ गावनि नांगौ गौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो मा दिहुनना लानो हानो दिहुनना ला नो हादों आरो नोंथां औ नंगौ बेबायदिनो जोङो मा ओ बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनानै जोङो माइ आबाद माव मावखां नानै मोन माइ आबाद मावखनानै मोननाय जि खुनु जों माइ मोनो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदि माइखौबो जोंङो गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै मा ओ‌ गोबां बेसेन रांखान्थि हेफाजाब गोबां बेसेन गोसा रां रां ख रां मोनो हायो आरो नोंथां। गोबां गोजान जायगा फाननानै गोबां माखासे ओ गारिफोराव लांना फानहरनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो जों नोंथां
नंगौ नंगौ
औ बेबायदिनो जोङो मा होनदो ओ दैज्लांओ दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि माइ मावो जेरै ओ बेबायदिनो ओ रनजित रनजित बेफोरबायदिखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोनाय रनजित बायसुमत बे बेफोरो गोदोनिफ्रायनो ओ मावबोनाय माइ नङा होमबा नोंथां?
नाथाय आथिखाल दानि जुगावथ' गोबां रोखनि माइबो ओंखारबाय नङा होमबा? औ औ
औ औ बेबायदिनो जोङो माइ आबाद मावनानैबो मा गावनि जिउखौ खुंनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो ओ- माइ दैज्लां बोथोरावथ' गोबां माइ आबादाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनायाव गोबां एम्फौ -एम्फौ एनला जोङो माइ आबादाव नुनो मोन नङा होनोमबा? एम्फौ-एनला जानानै- जोंनि माइया मा माइ आबादाब नस्थ' जायो नङा होमबा बेखौ जोङो थिखालाव मा ओ बेखौ मा ओ हो होखानो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय मा जोंना ए ओ मुलिबो ओंख खारबाय नङा होमबा मुलिखौ जोङो औ मुलिखौ जोङो आथिखालाव ओ द-दखानि गलाफोरावनो जों मोननो हासै नङा होमबा गोदोनि गोदोनि दिनाव थ बेफोरबायदि ओ जोङो ओ बेफोरबायदि मुरि माइयाव औ मुलि बा हायामोन नङा होमबा बेफोरबायदिनो जोङो ओ आथिखालावथ गोबां बिगियानारि मुगायाव गोबां टेक्नलजि बेबायदिनो गोदान गोदान मुलि ओंखारबाय बेबायदिनो जों माइ आबाद मावनानै मा ओम गोबां माइबो ओ बेबायदिनो हास सार हुसा हासार होनानै गोबां माइबो दिहुननो हायो आरो नों आथिखालाव औ बेबायदिनो दै लां बोथोराव हा खिसिखांनाय बेबायदिनो जानानै गोबां जोंनि माइ आबाद खौ दैबाना दैबाना जाननानै गोबां जोंनि माइ आबाद खौसो सिलिंखार खालामलांनायबो जों आथिख
नों जों नुनो मोनसै औ
औ बेबायदिनो दैबाना
आरो आथिखालाव नांगौ नांगौ समाव ओ नांगौ रोखोमनि अख अखा मोनला नांगौ रोखोमनि सान्दुं मोनब्ला औ गोबां बोथोरा गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय
औ नंगौ नोंथां औ बेबायदिनो मा जोंनि ओ बेबायदिनो बोथोरफोराबो बो बोथोरफोराबो आथिखालाव गोबां रोखोमनि सोलायबाय गोदोनि बायदि नंला गोदो गोदाय अखा हायोमोन दैबाना ओ गोबां दैबानानि गेजेरजों लोमसाव जा लोमसाव जानानै गाव न बां मानसि सुबुं थानाय नफोरखौबो दैबानाजों बुखारना लांनाय जों नुनो मोनदोंसै आथिख गोदो गोदायबो आथि आथिखालाव गोबां बेफोरबायदि जानायखौ खम नुनो मोनसै आरो नोंथांना औ नंगौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदिनो दैबाना जायो नामा
जोंनि ओनसोलावथ' जायो गेजेर गेजेर जायो मानो होनबा जों गामि खाथियावनो मोनसे दैमा थांनाय दंथ' बे दैमानि माथआरिया माने गोदोहाय मोजांमोन दा जै थांनाय बोसोरसो बोसोरनै सिगां दैबानाजों माने बायस्लानानै दङ दासिम बो बेखौ फाहामफिननाय जायाखै बेनि थाखायनो माखासे आमा आबाद फोथाराव बे दैनि थाखायनो माखासे दा लसखौ भुगिनांनो गोनां जानानै दं आरो माने बांद्राय अखा हायोबाथाय बे दैया लोमफैनानै बे खोथियाफ्रा गेले खोथिया गेलेमनानै ओजों माइ फिथ फिथायाबो गेलेमनांगौ गोनां जानानै फैयो दा गेलेमोबा ओंखारनांगौ ओंखारबा ओ ओंखारनांगौ बायदि माइ ओंखारनांगौ रोखोम बायदि माइ फिथाइया ओंखारा खम ओंखारो ओमफ्राय गुग्ला गुगब्ला माइ गग्ला जानाया बांसिन जायो माइ फिथाइया रग' रग' जानो नागिर औ ओमफ्राय आरो बेबायदि दैजों गेलेमनाय माइ माइ माइ बिफाङाबो हानो थाखाय खस्थ' जायो जोंहा
नंगौ नोंथां औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ
दे उनाव आरो फिन सावरायफिनगोन बिदिबा दे औ दे